औ नोंथां आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्राय दासिम माखासे जिब जुनार फिसिनानै जोंहा रायजो जाबोनाय बा संसार जाबोनाय ना बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां औ
उम दे फोरमाय नोंथां औ नोंथां
बिदिब्ला आं फोरमायगोरसै नोंथां
औ नोंथां
औ जोंनि बर' हारिया जेरै गुबुन गुबुन बिथिङाव मावनाय दांनाय बा आबाद मावनाय नै जिउ खुंनायनि अनगायैबो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे जिब जुनार फिसिनानै जोंनि न'खर संसारखौ सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंहा गोदोनि दिननिफ्रायनो जोंनि माखासे आ बर'फोर फिग्रा जिब जुनारफोर जेरै अमा दाउ बैफोर माखासे जिब जुनार फिसिनानै न'खर संसार सोलिबोनायखौहाय जोंहा नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो आथिखाल समावबो जोङो अमा दाउ फिसिनायखौ नुनो मोनो। नाथाय गोदोनि दिनाव जोंहा बांसिन अमा होननानै बुङोब्ला जों अमा थावख्रि आरो अमा देसि बैसोखौ जों बांसिन फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखाल समाव जों साादारन अमा बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा माखासे आ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बिहरनाय जेरै फार्मनि अमाफोरखौ जों फिसिनानै आ जिउ खुंनायफोरखौ जों नुनो मोनसै दा गोदो गोदाय जोंहा ओ अमा फिनाय समावहाय नोङो गयबारि सिं फ्राव बा थाइजौ खान्थाल सिंफ्राव जोंहा खानानै ओ अमाफोरखौहाय गन्द्रा लुनानै जोंहा फिनाय जायोमोन। दा बे फिनाय अमानि गुबै आदार होननानै बुङोब्ला जोंहा गुन्दैखौनो जों बांसिन होनाय जायोमोन। बेनि अनगायैबो जोङो जायफोरनि न'खरावहाय ओ जौ संनानै फाननाय जायो जोंनि बर'फ्राथ' जौ फाननानै जौ संनानै फाननाय हुदाया गोदोनिफ्रायनो दंखायो। दा जायफोर न'खरावहाय जौ फाननानै ओ जौ संनानै फानो बै न'खरनि सुबुंफ्रा जौ संनायनिफ्राय मोननाय अफ्रि खास्लाफोरखौ अमाफोरनो होनाय जायोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे ओंखाम खालाय थास' लाव खुमब्रा बैफोरखौ दानफ्लेनानै रुनानै अमाफोरनो अफ्रि एबा गुन्दैफोरजों लगायनानै आदार हिसाबै होनाय जायोमोन। आरो बेबायदिनो अमाफोरखौहाय खायफाया खासि खालामनानै फेदेरनानै फानो। आरो खायफाया अमा बिमा दोननानै फिसाफोरखौहाय फाननाय जायो बेबायदिनो गोबांथार जिब जुनार फिसिनानैहाय जोंनि बर'फ्रा न'खर खुंबोदोंमोन। दा न'खरारि माखासे जिब जुनार फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौनो बुंनांगोन जोंनि बर' आइजोफ्रा गोद दो गोदायनिफ्रायनो जेरै दानाय लुनाय संनाय खावनाय बिथिङावबो जोबोद आखा फाखा आरो बिनि अनगायैबो जोंहा जिब जुनार फिसिनायावबो जोबोद आखा फाखामोन जेरै दाउ अमा फिसिनाय दाउ फिसिनानैबो जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबां न'खरखौ सुंथाबोदों जेरैहाय जोंनि न'नि दिसि दाउफोरखौ फिसिनानै बेफोरखौ फाननानै जोंनि गोनां जानाय माखासे मुवाफोरखौ हाथाय बाजारनि ओमफ्राय बायनानै लाबोनाय आरो दाउ अमा फाननानै जोंहा जेरै फिसा फिसौखौ फोरोंनाय नांगौ माखासे मुवाफोरखौ जोंहा बायनानै लानाय फिसाफोरनो गाननाय जोमनाय लेखा फराब बायनानै होनाय बैफोरखौ जोङो दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंनो जोंहा बुथुमनानै लायोमोन दा गोदोनि दाउ अमा फिसिनाया बेफोरबायाददि माखासे आदब खान्थि फोरजों जोंहा फिसिनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल समावहाय जोङो गंसे आलादा न' लुनानै जोङो दाउ अमाफोरखौ जों फिसिनायखौ नुनो मोनसै बेनि अनगायैबो जायगा जायगा गामि सिं सिंफोरावहाय गाव गावनि न'आवनो गोदोनि बायदिनो अमा दाउफोर फिसिनायखौ जों आथिखाल समावबो जों नुनो मोनो नाथाय जायफोर गोदान गोदान माखासे आदब खान्थिफोरजों जिब जुनार फिसिदों बेफोरो जिब जुनारनि थाखाय आलादा न' लुनानै आथिखाल समावहाय जिब जुनार फिसिनायखौहाय जों नुनो मोनो जेरै दाउ देसिखौबो जोङो आलादा न' लुनानै जोङो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो अमानि थाखायबो जों आलादा न' लुनानै जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो अमा फिसिनो थाखाय जोंहा गिबियावनो आथिखाल समाव जों फाखानि न' लुगोरनानै जों खथा खथा खालामनानैहाय जोंहा अमाखौहाय दोननानै जों फिनाय जायो बेबायदिनो गोदोनि बायदि जोङो गुन्दै एबा अफ्रिफोरखौहाय जों आथिखाल फार्म खालामनानै फिसिनाय अमाफोरनो जोङो आदार हिसाबै जों होनाय जाया जोंहा दाना बायनानैहाय जों अमाफोरनो जों आदार होनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि मोनो माखासे भेक्सिनफोरबो आथिखाल समावहाय जोंहा होनायखौ नुनो मोनसै नाथाय जोंहा गोदोनि दिनावहाय बेफोरबादि माखासे भेक्सिन होनायनि जोंहा हुदा गैयामोन आरो बेमार आजारफ्राबो एसे खम जायोमोन नाथाय आथिखाल समाव जोङो बेमार आजार जानायफोरखौहाय जों बांसिन नुनो मोननाय जायो दा नोंथाङाबो जिब जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां थारैनो जोङो जिब जुनार फिसिनाय होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो रायखां नांगोन मानो होननानै बुङोबा बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो फारि हिसाबै जे हुदा हिसाबै जोंहा सोलिबोनाय मोनसे जोंनि दाउ अमा फिसिनाय हुदा जे गोदो गोदायनो जोङो आजौ आजै समनिफ्रायनो जोङो बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनानै संसार जाबोनाय जोङो बेखौ नुनो मोन्दों नङा होनोमबानो जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जौ संनायनि गेजेरजों बै जौनि अफ्रि बा बेबायदिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो थास' बायदिसिना बुथुमनानै अमा फिसिनाय जोंहा बे हुदा दंबयो बेजों लोगोसे जोंनि जानाय माखासे खालायदिफोरोनफोरजोंनो जोंहा ओंखाम खालायफोरजोंनो जोंहा दाउ फिसिनाय बा माखासे न'नि आदारफोरजों जोंहा दाउम फिसिनायरा दङ दा बेयाव माखासे म मानि अमाफोरखौल' जोङो फिसिनाय जायोमोन। आरो माफा मानै बा माब्रै माबा बिदि दाउफोरखौल' जोङो फिसिनाय जायोमोन नाथाय बेनि उनाव जोङो जौगायै जौगायै जौगानानै जोङो जेन'बा जोंनि माखासे थांना थानाय राहाया जोंहा गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जालांदों जोंनाव जोङो खामानि दामानिफोरखौबो मोनबाङा जाालांदों दा बैफोराव माखासे जोंहा मोजां सुबिदाया ज जादों जोंहा दाउ अमा फिसिनाय बियो बेनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि माखासे थांना थानायनि राहा बेखौ जोङो नागिरनो हायो बा जोङो मावनानै दाउ अमा फिसिनानै जोङो जोंनि जे माखासे गोनांथिफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो नङा होमबा नोंथां दा दाउ अमा फिसिनानै जोङो जिउ खुंनाय जोङो आथिखालाव मख'नो थाङोब्ला जोङो दाउ अमा फार्म खालामनाय बेखौनो बुंनांगोन जोङो आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो दाउ अमा फार्म खालामनायखौ जोङो नुनो मोनसै। जे अमा फार्म खालामनाय होननानै बुङोबा जोङो बेबायदिनो मोनसे मोजां न'नि गोनांथि जायो बेयाव गोबां अमा फिसिनो हायो जेरै जोङो गैयाबाबो समाव मा नैजिनिफ्राय थामजि बेफोरबायदि सिबां जोङो सासे मानसियानो अमा फिसिनाय जोङो बेखौ नुनो मोनो दा बैफोराव आदारफोरखौ माबोरै जगार खालामो होननानै बुङोबा जोङो हाथाइनिफ्राय मोननाय माखासे दाना आरो गुन्दै बेफोरखौनो जोङो होनाय जायो माब्लाबा माब्लाबा थालिर फस्लाफोर बा थालिरनि जोंहा गांखंफोर बेफोरखौ दाननानै होफादेरनायखौ जों नुनो मोनो अब्ला अमाफोरा बेखौ जानानै थांना थायो। दा बेबायदिनो जोंहा अमा फिसिनायाव मोनसे मोजां न'नि गोनांथि जायो। जे बेयाव माखासे खिसोम हासु सोम बा हाब्रु दैब्रु जाया बेनिखायनो पाखक्कानि न' थायोब्ला मोजां दा बेफोरखौ गिदिर फिसा ज' दोननाय जाया आरो बेखौ गिदिरखौ गिदिर आलादा फिसाखौ फिसा आलादा दोनोबा मोजां जाहाथे गिदिर अमाफोरा फिसा औवाफोरखौ
हरनानै बा गाग्लिनानै जाहाथे न खस्थ' नस्थ' खालामा बिनि थाखाय आलादा खालामनानै दोननाय जायो। आरो जोङो आथिखालाव दाउ अमा बेमार जानायखौ गोबांनिफ्राय गोबां नुनो मोनदों। दा बैफोरनिफ्राय होबथानो थाखाय जोंहा माखासे आगु भेक्सिन ना जेनेबा आगु बेम बेमार जानायनि आगुआवनो जोंहा भेक्सिन होनाय बेफोरबायदिनो सुबिदायाबो दंसै दा बैफोरबायदि भेक्सिन होनायनि जोहै जोंहा अमाफोरा गोबाव समसिमहालागै जोंहा बेमार आजार जायालासे जोङो जोंनि जे अमा फार्म खालामनाय बेखौ फोथांनानै लाखिनो हायो। दा जोङो अमा फार्म खालामनायजों लोगोसे बा अमा खाराम खालामनानै फार्म खालामनानै जोङो गावजों लोगोसे गुबुनखौबो जोङो जिउ खुंनायाव सुंथानो हायो जेरैहाय सासे सुबुं जुदि फोसाबनो बा नायनो लायोबा बे सुबुङा गावनि जिउ राहाखौ बिनिफ्रायनो मोननो हायो। आरो जोङो अमा फिसिनायनि गेजेरजों जोङो जे बेदरनि माखासे जोंहा साफ साप्लाइ खालामनाय बा अमा फिसानि साप्लाइ खालामनाय बेनि गेजेरजों गुबुननि जिउ राहा खौबो सुंथानानै होनाय जायो बा बेफार फालांगिफोर बेफार फालांगिरिफोरखौबो जिउ सुंथानानै होनाय जायो जेरैहाय बेफार फालांगिफोरा बिथांनिफ्राय माखासे अमा फिसा मोनलाङोबासो बा गुबुननि अमा फार्मनिफ्राय मोनलाङोबासो बै अमा फारामा ओ बेफार फालांगिफोरखौ फोथांनानै लाखिनाय जायो जेरै अमानि फालांगि खालामग्राफोरनि थाखाय आरो बेबायदिनो जोंहा ओ दावनि फार्मावबो बेबायदिनो मख'जाथाव दाव फार्माबो जे जोङो बेयाव गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउफोरखौ फिसिनो हायो जेरै ब्रयलार आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बा गुबुन गुबुन हादोरनि दाउफोरखौबो जोङो आथिखालाव लाबोनानै फिफिनायखौ जोङो नुनो मोनो दा दाउ फिसिनायावबो मोनसे मोजां न'नि गोनांथि जायो आरो बेयाव माखासे बिदुं दिदोम लाखिनो थाखाय जोंहा ओ बाल्ब कारेन्ट बाल्ब बा कारेन मोब्लिबनि जोंहा राहा थानो नांगौ अब्ला बैफोराव आरो जोंहा माखासे ओ ओरैबायदि सुबिदा थानांगौ जे दाउफोरा गावसि गोसोबायदि हाजारसेबां आदारखौ जानो हायो बेबायदिनो ओ मोनसे जोङो आथिखालावथ' जोंहा बेबायदिनो आदार दोनग्रा खलथा ना जेसेबां जायो एसेबांनो बेयो ओंखारलांबाय थागोन बेफोरबायदि आरो दैनि बेलायावबो बिदिनो थोजासे बिबांनि दै होनो नांगोन जाहाथे दावफोरा दै गांबानो लोंनो हानाय बेबायदिनो उदाङै थानो हानाय बायदि मोनसे समान बा फैलाव जायगा थायोबा जोंहा मोजां दाउफोरा बेयावनो गेलेनानै बेरायनानै बेबायदिनो आदार नागिरथेनानै जानो हायोबा आरो दाउफोरा थाबसिनै देरबावो बेबायदिनो जोङो दाउ फार्मखौबो जोङो खालामनो हायो आरो बेबायदिनो जों ङो सासे मानसियानो दाउ अमा मोननैबो फार्म खालामोबाथ' जोंहा ओ गोबांथार मा होननानै बुङो रां आरजिनानै गावनि न'खरखौ जोङो खुंनो हाय नङा होमा नोंथां। दा बेनि गेजेरजों जोङो गाव गावनि जिउनि राहा बेखौ जोङो मोननो हायो। जे दाउ अमा फिसिनायाबो जे जोंनि मोनसे जिउ राहा जोङो बेखौ गुबुननोबो फोरमायनो हायो गाव मावनायजों लोगोसे नङा हब नोंथां। आ साबायखर थाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों जे